हेलौ नोंथां औ नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांनि सिमांनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जाासहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा दायो मा
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नों
औ औ नोंथाङा आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ
औ
आङो नोंथांजों कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं जोंनि दोरोङारि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सो थाबरलायनो हागोना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो नोंथां गुबै आयदायाव फैनोसै
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफोर हा बुंनो हागोन ना एसे?
औ हागोन नोंथां ओ आङो नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनो मोन। खो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो ओ जोङो बिबदिनो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ जेरैहाय दाबसे जायगानिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे औ गुबुन दाबसे जायगासिम ओ जायखारलांनायखौनो जोङो दावबायनाय होननानै मिथिगौ आरोना नोंथां थिग बिदिनो जोङो औ दावबायनानै जोङो गोबां रोंगौथि मोननो हायो दावबायनायाव जों मा माखासे गोबां मिथिंग नुथाय नुनो हायो जों दावबायनायजों लोगोसे जों खायसे खायसे मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो हायो। बा बेफोरबायदिनो गोबां बायदिसिना ना औ नुफेरि जायगाफोरखौ जोङो नायनानै जोंङो गोसोखौ गोजोन खालामनो हायो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां
थिग बिदिनो औ आङो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो आङो सुरज' पाहार जायगानि सोमोनदै आं दावबायहैनायनि सोमोनदै एसे फोरमायनोसै आं नोंथांनो ओ बैहाय जोङो औ गोदो गोदायनि बे इंराज सानथ्रि राजा महाराजाफोरा ओ लुनानै गालांनाय बायदिसिना औ गोबां ओ मारबल अनथाइजों लुनाय आरो हानि इथाजों लुनाय ओ गोबां बां रोखोमनि बेवहाय औ बायदिसिना मनदिरफोर दङ आरो न' बांफोर दङ नोंथां। औ बेवहाय जोङो थांनानै जोङो गोदोनि बायखोदा नेसोरफोरखौ जोङो नायनो हायो नोंथां आरो बैफोरनि औ सोरगिदिं बायदिसिना गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोरबो जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ बे औ बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय थानाय सुबुंफोरजोंबो जोङो सावरायलायनानै जों गोसोखौ गोजोन खालामनो हायो
औ
बैनि सुबुंफोरा औ बैफोर जायगाखौ जोबोर साखोन सिखोनै लाखियो आरो जोङो दावबाय औ दावबायनो थांग्रा सुबुंफोरखौ नोंथां बिसोरो जोबोर मोजाङै औ जोबोर मोजाङै सिनायथि लालायो बा जोंखौ जोबोर मोजां ओ रेसपन्स होयो नोंथां बिदिनो जोङो औ बेवहाय गोबां रोखोमनि बायखोनदा नेरसोनफोर जेरैहाय रंघर कारेंघर थलाथल घर शिबदल जयदल आरो हरसेनि गेजेरावनो जावनानै दिहुननाय जयमुथि फुख्रिबो जों नुनो मोन आरोना बेवहाय
औ नोंथां
औ आरो बेजों लोगोसे जों बेवहाय नोंथां ओ गोबां रोखोमनि औ बायखोनदा हाथियारफोरबो जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां ओ औ बेनि बेफोर न'फोरनि बा बैफोरो ओ मनदिरफोरनि सोरगिदिं गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बायदिसिना फिथाइ सामथायाइनि बिफां औ बायदिसिना गोबां रोखोमनि बेवहाय मोख्राफोरबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ औ बैफोर बैफोर जायगाखौ बिथांमोना गासै जायगाखौबो मोजाङै साखोन सिखोनै लाखियो
औ
औ आरो बेफोरजों लोगोसे बेखौ सानफ्रोमबो फोसाबबाय थायो होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जेबो औ जेबो दाख खोर दाला गारनो होआ बेनि सोरगिदिं गासैबो जायगाफोरखौनो जोबोर साखोन सिखोनै ला खियो आरो जोङो औ बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मिथिनो मोनबावदोंदि कारेंघरनि सिंजोंहाय गोदोनि सानथ्रिफोरा माने दावहा नांनो थाखाय मोनसे दन्दर खुरनाय दङ होननानै औ दनन्दर खुरनाय दङ होननानै जोङो खोनानो मोनदों नोंथां बैखौ मानो खुरदों औ मानो खुरदों होननानै मिथिब्ला जों नोंथां गोदोहाय दावहा नांनो थाखाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि हाथियारफोर बुथुमनो बा लांनो रोगानो औ नांगौ जायोमोन नालाय नोंथां बेनि थाखायनो औ हा सिंजोंहाय मोनसे लामा बानायनाय दङ होननानै नानै मिथिनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां बैफोरबायदिनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो माने बायदिसिना रोखोमनि मिथिंगा नुथाय लामाफोराबो नुलाङो आरो गोबां रोखोम खोमनि सिनायै सुबुंफोरजोबो औ जोङो सिनायथि खालामलायनो हायो आरो बैफोर सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनानै बा थाफानानै जों औ दसे समब्लाबो जोङो गोसोखौ गोजोन खालामनो हायो औ आरो बेनि अनगायैबो आङो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायफेरनो मोनबाय। बेजों लोगोसे जेरैहाय औ गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे सुरज' पाहार हाजोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै आं नोंथांनो। उम बेवहायबो औ गोबां रोखोमनि हाजो हाजोमाजों बुंफबनाय। बेजों लोगोसे नोंथां बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि औ उम मो ख्रा मोख्राफोरनि फिसाफोरबो जों नुनो मोनो आरोना। बेजों लोगोसे औ बेवहाय मोनसे फुख्रिबो दङ आरो बेनि बेनि सोरगिदिं बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो बेवहाय मोनसे औ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दङ आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय मोनसे मन्दिरबो दङ। आरो बेयावहाय औ बेवहाय जोबोर गोबां गोदोर गोदोर रोखोम नि अन्थाइफोर दङ आरो बै अन्थाइफोराव नोंथां औ गोबां रोखोमनि औ मुंफोर अन्थाइ अन्थाइयाव अन्थाइयाव मुंफोर दानानै गालांनायबो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बै बै बै जायगानि औ सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां बेवहाय मोनसे
मोनसे खथनि सिङाव मोनसे मन्दिर दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो नोंथां। औ
आरो बेवहाय औ बेवहाय मोनसे मिउजियामबो दङ नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिनो मोननाय बादिब्ला औ बै जायगा
बै जायगानि
जाय सिरिखौ जोङो गुदिनिफ्राय थिखिनि बिजौसिम जाय गाखोनो हायो माने बै सुबुंनि साननाया
औ औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा
नोंथाङाबो मा मा जायगा दावबायफोर मोनखो? नोंथाङा आंनैसो फोरमायनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां। आंथ बिब्दि बांद्राय गोजान जायगायाव दावबायनो मोनाखै नोंथां। आङो बि दिनो खाथि खालानि दारागाव हाजो आरो दारागाव गाव हाजोनिनो दैना फुख्रि आरो मानास हाग्रामा आरो भैरब कुन्द्र भैरब कुन्द बेफोराव दावबायनो मोनदों। बैफोराव थांनानै औ नोंथां
नोंथाङा जायखिजाया मोनसे औ नोंथाङा जायखिजाया मोनसे जायगानि सोमोन्दै मा मा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आङो दारागाव हाजायाव दारागाव हाजोआव थांनानै नुदोंदि दारागाव हाजोआव दै दैमा मोनसे एसे बोहैनाय दङ दैमाया जोबोर स्राय स्राय बोहैयो आरो बेयाव अन्थाइ फोर दोङ गिदोर फिसा आरो बेहाय मानसिफोरा नखरैनो बा गावनि लोगोफोरजों थांनानै लावखार ओंखाम ज जाहोयो आरो बेहाय दुगैहैयो जोङो बेयहाय थांनानै गोबां गलाफोर
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो। लोगो मोनो आरो जोङो बैयाव थांनानै
औ
मोनथिनो मोन। दि बै जायगायावहाय जोङो मैदेर फैनायखौबो जों खोनानो मोनदों। दा बिदिथ' जोङो।
दै औ औ औ।
नुनो मोनदों। आरो मोख्राफोरबो नुनो मोनदों।
औ औ थारैनो।
बै दैयाव जोङो नाफोरबो नुनो मोनो
आथ ज औ नंगौ
आरो हाजो। खौ हाजोफोरबो नुनो मोनो बिफां लाइफांनि समायना मिथिंगानि गाबखौ जोङो नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो जोङो बै जायगायाव थांनानै जोबोद रंजानाय मोनो आरो
औ।
आरो बिब्दिनो बुंनो। नो थाङोब्ला मैना फुख्रि होननाय मैना फुख्रि जायगायाबो जोबोर गोजौ। बियो हाजोआव दङ' बेयाव थांनानै जोङो मन्दिर नु नो मोनो मोनसे मन्दिर बे मनदिराव फु
बे मन्दिराव फुख्रि दोङो औ नंगौ। खोनानो मोननाय बादिब्ला मैना फुख्रिया ओ बै हाखरनि हाखर एबा। बेनि‌ थाखायनो मुंदांखा औ नंगौ।
बेहायबो जोङो। गोबां बिफां लाइफां आरो मिथिंगानि समायना नुथायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ। औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन।
औ औ नोंथां।
औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां औ।